औ नोंथाङा दायो फ्रिना
औ औ आं फ्रियैनो दं
आ नोंथांना खबरफ्रा माबायदि दायो
ओ मोजाङानो
औ दायो फुंनि ब्रेकफास्टस जाखांबाय नामा नोंथाङा
औ जाखांबाय नोंथाङा मा आयदानि सायाव साव माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ आं नोंथाङा फ्रिब्ला नों थांजों आङो आबहावानि सायावसो एसे सावरायना होनना फैदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथांजों
ओ हागोन दे बुं दे
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आहावानि सायाव सिगांनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि सोलायबोखो एबा जोंनि आबहावाया दायो माबायदि जोंनि आबहावाया मानि थाखाय गुबुंले जालांनो हमखो नोंथाङा एसे बेनि
नोंथां
ओ फोरमायना होदो।
जोंना आबहावा होननानै बुङोब्ला जों मिथिंगा मिथिंगायाव मिथिंगा खौनो होननानै मोनथियो आरोखि बिफां लाइफां दंफां लाइफां बायदि बारमणन्दल बे खौनो जोङो आबहाव होननानै मोनथियो जों दानि दिनाव आबहावाखौ माने गोदो ओ आबहावाखौ माने मा मा जाहोननि थाखाय जोङो जेनेबा बिफां लाइ फाङाथ' जोंनो अक्सिजेन होयो नङा होनबा आरो जों कार्बन डाइ अक्साइड आ आगारो जायफोर जेरै- जोंहा माखासे गारि मथर सलायनाय मालाबा मालाबा जोंना हाग्रा हाग्रायाव अर नोङो आरो बांद्राय जों जा रासायनिक रासायनिक हासार बाहाय बाहायना आबाद फोथाराव बेनि थाखायबो जोंनिया मा होनो बेनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा जोंना माखासे जेनेबा आब ओ जोंनि बारमण्न्दलखौ गाज्रि खालामनाय गेस फोर आगारो बेनि थाखाय जोंनिया मा जायो आबहावा बा बारमण्डला गुबुंले जा जायो आरो बेजों बेजों लोगोस से जोंहा बांद्राय गारि मटर सालायनाय बा ओ बेनि जाहोनाव जोंनिया माने बांद्राय सालफार डाइ अक्साइड आरो नाइट्रजेन अक्साइड जायफोर जोङो जेनेबा काल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय दाखोर दाला जों प्लास्टिक बायदि बायदि सावनायनि जाउनाव ओंखा खारनाय उखोनदैनिफ्राय माने बेफोर ओंखा खारनाय गेसफोरा जेब्ला बारमण्डलनि मा होनो गोजौआव था थांनानै जेनेबा जोंनि ओ खफ' महराव थानाय जा दै आ बेजों आरो बा जोमैजों जाय माने माबायोबा गलायोबा जोंहा मा जानायखौबो जों नुनो मोनो एसिद अखा एसिद अखा जायोब्ला जोंहा गोबां रो खोमनि माने ओम जेंनाफोर नुजानो मोनो माने बे एसिड अखाया जेब्ला माने जो गाहायाव अखानि हादैजों जेनेबा माने गोलैफैयो अब्ला जोंनि मोदोमाव नाङोब्ला जोंहा मा जानायखौबो नुनो मोनो ओ जोंनि बिगुराव माखासे केन्सारफोर जानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायै माने जोङो एसिड अखानि थाखाय जों मा मा नुयो ओ बिल्दिंफोरनि र गाबखौ गुनाय नुयो। माने खारनाय नुयो आरो एसिड अखाया माने अरख'यो बेफोरनि मादाव जोंनियाव माखासेफोर ओ फेमास केसफोर दङ बेनि मादावनो जाबाय जोंना इउनियन अफ ओ इण्डिया आरो मा होनो
औ
सिमेइल केस बेयो जोंनि माने फेमास केस आरो एसिडअखा जाय आबहावानि जा आबहावा गुबुंनायनि जाहोनाव जानाय बेफोरखौ जोङो होबथानो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बा आबहावाया बांद्राय गुबुङोब्ला जोंहा मा जायो मुलुगनां दुं खावनाय जायो जोङो जायखौ ग-ग्लबेल वार्मिं होननानैबो मोनथियो। बे ग्लबेल वारमिंआ मा मानि जाहोनाव जायो माने दा जोङो दंफां लाइफां बा बिफां लाइफांखौ माने दानफायनानै जों बांसिननिफ्राय माने बिल्डिं बायदि बायदि आबाद मावनो जाखाय जायगा बानायनायनि जाहोनावबो नुनो मोननाय जायो आरो था जेनेबा जोङो नोगोर माने बांसिन गारि मथर बाहायनानै बिफां- लाइफांखौ दानफायनानै माने गारि मथर जायफोरा फिउल माने पेट्रल बायदि जों खारो बिदिखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुदों जायनि जाहोनाव माने जोंनिया मा नुनो मोनो कार्बन -डाइ -अक्साइद आगारो बेफोरनिफ्राय नङा होनबा? कार्बन -डाइ -अक्साइड आगारनायनि जाहोनाव मा जायो जोंना बारमण्डला माने गुबुङो आरो बेनि -बेनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि प्लास्टिक बाहायनायखौ सावोना, बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै माने बार मण्डलखौ माने गुबुंले खालामो बेनि जाहोनावबो जोंना मुलुगनां दुंखावनाया जायो। मुलुगनां दुंखाव -नायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि अजन लेयार जाय ग्रिन हाउस एफेक्ट होनो जोङो बियो माने बेनि बाहागोआ माने जेनेबा बांद्राय कार्बन -डाइ -अक्साइड बायदि बायदिनि थाखाय माबायोब्ला जोंनिया बे अजन लेयारा माने गुबुङो आरोखि। बे अजन लेयारा मा खालामो जोंनि मुलुगखौ जेनेबा बांद्राय गुसु बा बांद्राय गुदुं जानायनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामो। आबहावा गुबुंनायनि
गाहाय माबायानो जाबाय बिनि जाहोनाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै ओ खहाफोर बा माफोर नुनो मोनो। बिनि -बिनि बारावनो जाबाय जोङो दै लैथोनि दै -फोरा दावखोनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोंनिया माने मालाबा मालाबा समाव जोबोद गुदुंद्राय जानायखौ नुनो मोनो आरो। गरमद्राय -गरमद्राय आरो मालाबा समाव ओरैबायदि सुग्लायायो माने जोंना अजन लेयारा आबहावा गुबुंनायनि थाखाय माने जोंना माबा जायो आरो गुबुंफायो नालाय बेनि जाहोनाव माने बियो ओ मुलुगखौ माने माबानो हाया आरो बे थोरफोआ माने जेनेबा बारमण्डलखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जायो बांद्राय गुसु जादों ना बांद्राय खम जादों बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जायो आरो बेनि लेयारा जोंखौ जेनेबा बांद्राय बिदुं ओ जाय साननिफ्राय बांद्राय बिदुं मोननायनिफ्राय लाखियो नालाय नङा होनबा बेखौ होबथायो आरो। नोंथाङाबो एसे बुंदों नामा?
औ औ जागोन नोंथां ‌। ओ आबहावा होनब्लाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां बुं दे।
औ आबहावाया गोदोनिफ्राय लानानै ओ नोंथाङा माबायदि सोलायबो ओ माबायदि सोलायबोखो एबा माबायदि थासारिफोरा जाखो होननानै ससे फंनैसो फोरमायनो सानदों। मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम ओ आबहावाया एबा मिथिंगानि ओमफ्राय बेबायदि सोलायनो हमदों जिथु जों बेखौ बिराद सोलायनाय जों नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय दासिम गोदोथ' बेबायदि जोङो फ्रेश एयारफोरजों मोननो हायोमोन। जोङो दा बेबायदि जों मोननो हाला मानो होनोब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो दंफां- लाइफां दानफायनाय गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि ओ आ जोंनि मुवाफोर बानाय जानाय जेरै सुबुं माहारिजों जेरै टेक्न'लजिजों बाहायनानै बरन जानाय गोबां मुवाफोर जेरै गारि मथर गोबां गिदिर- गिदिरफोर टुरिस्ट बेफोरो गोबां माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हमदों। मानो होनोब्ला जों जितु जों बे सावनाय एबा बेबायदि फेक्ट'रिनिफ्राय गुंनाय उखुन्दै एबा बेफोर गाज्रि गेसफोर ओंखारनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों। मानो होनोब्ला दाथ' नायोब्ला जों गोबां बेबायदिनो गरमनिफ्राय गरम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला बेबायदिनो जोङो दंफां- लाइफांखौ जों बांद्राय दानफायो जोंनि मानसिनि एबा सुबुं माहारिनि ओ नांगौ नांगौ खामानिफ्राव जों बांद्राय इउस खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों दंफां लाइफांखौहाय बेखायनो माने जोङो बांद्राय जोङो दंफां -लाइफांखौ जोङो ओ दं होननानै जों बांद्राय दांफाय जाया मानो होनोब्ला जोंहा बेबायदिनो दंफां- लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेनफोरखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि हगारानाय गेस दंफाङा लाफिनो बेबायदिनो आरो ना नोंथां जोबोद माने जोङो दंफां लाइफांखौ जों फांसे दानफायोब्ला जों बिबायदिनो फांबा गाहाम जों गायफिननांगोन अब्लासो जोंनि इनभारमेन्ट एबा आबहावाया मोजां मोजांनिफ्राय मोजां जाफिनलांनो हमगोन आरो बेबायदिनो जोङो होबथारानांगोन जिथु सुबुं माहारियानो जिथु बेबायदि लाबोदोंब्ला जों सुबुं माहारियानो जों फोसाबनो नांगोन। आरो बेबायदिनो जों गोबां नुनो मोनबावदों ओ जोङो बेबायदिनो आबहावा गाज्रिनि जाहोनै जोंहा गोबां क्लाइमेटा चेन्ज जानो जानानै फैयो एबा बिदिनो आरो बिदिनो गोबां जों प्लास्टिक गोबां बेफोर गाननानै जों बेफोरनो दैफोरावहाय जोङो गारनानै जोङो लेथ्रा गुबुंले खालामो बेफोरनिफ्राय लेथ्रा बेदिनो गेस ओंखारो आरो बेबायनो जोङो बांद्रायफोर जोङो फरेस्टफोर एबा जोङो हाजोफोरखौ जो दानफायोब्ला जोंहा बेबायदिनो जोबोद इन्डास्ट्रिया माबा जोंहा लस जायो मानो होनोब्ला जों बांद्राय दंफां- लाइफां लानफैयोब्ला जोंहा जिब -जुनाराबो थानो जायगा गैया जायो बेखायनो जोङो बांद्राय जोङो हाजोफोरखौबो जों दानफायलाबायजाया दंफां लाइफांफोरखौ मानो होनोब्ला बे दंफां -लाइफांफोरा जोंनि जिब जुनारनि थाखाय एबा मानसि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि
औ औ
आरो जोङो बेफोरखौ गारि मथरखौ जों रैखा खालामो होबथायबसो जोंनि एयार पलिउसना जोबोद मोजां जानानै फैफिनगोन मानो होनोब्ला जोंहा दा गोबां बेफोर एयार पलिउसना गोबां भेहिकेल एबा गारि फेक्ट'रि फोरनिफ्रायनो जाना फैदों। मानो होनोब्ला सावनाय पेट्रल डिजेल बेफोरनिफ्राय गोबां लेथ्रा गेसफोर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ बेनि अनगायै जों माने बेनि अनगायै जोङो माखासे जोङो बिना कनभेनसन बायदिसिना जानायखौबो जों आबहावा प्रे खालामनो थाखाय अजन लेयारफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय माने जिगुजौ दाइन बजिबा मायथाइनि नैजिनै मार्चआव जोङो बे बिना कनभेनसन जानायखौबो जों नुदोंमोन जाय माखासे बेनि गेजेराव माखासे हादोर हादोरमानि गेजेराव मान एग्रेमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो। आरो बिनि अनगायैबो माखासे जों एजेन्डा टुवन्टि वान बायदि बायदिखौबो जों लानायखौ नुनो मोनो आरो आबहावा रैखानि रैखाथिनि थाखा रैखा खालामनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां माने ओ जेनेबा एन जि अ जायफोरखौनो न'न गभारनमेन्ट अर्गेनाइजेसन बायदि बायदिफोरा माने गोबां रोखोमनि एवारनेस प्रग्रामफोर गामि गामि खालामनो नांगौ बा नोगोरफोरावबो खालामनो नांगौ जाहाथे जों ओ आबहावाखौ रैखा खालामनाया बेसे गोनांथार बेफोरनि बागै मोनथिनो हायो मान सिफोरा सुबुंफोरा जाहाथे बिफां लाइफां गायनायखौ जोंङो माने बाहा बायना बाहाग बांसिन गायनांगौ मानो होनबा जों दा जों जा जोंना आ इयुनाव फिउचाराव जेनेबा बिफां लाइफांफोरा जोबस्रांङोबा माने जोंनि उयुन जोलैनि थाखाय आफावाया खहा खालामगोन बेयाब जों जोबस्रांनानै थांगोन। मानो होनोबा बांद्राय आबहावाया गुबुंले जायोबाथ' जों रावबो थांनानै थानो हानाय नंङा नंङा होनबा? बिनि थाखायबोरो जोंङो जेसे हागौ बेसे माने माबा नां गौ आरो आरो जोंङो क्ला क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय माखासे एक्सनफोर लानो गोनांगौ आरो जेनेबा मनिटरिं साइन्सफोराबो माने इउ एन इ फोराबो माने बिसि बिनि सायाव नोजोर होनो नांगौ आरो आबहावाया मा बेसे माबादों मा गुबुंदों आरो जायफोर कलकारखानाफोरा माने बांद्राय बिबांनि ओ कार्बन डाइ अक्साइड बा गेसफोर जायफोरा आबहावाखौ मैला खालामदों बे फोरनि सायाव बिसोरखौ नटिस हरनानै बा मानानै माने बेसोरखौ मोजां फिउल बाहायनो थाखाय खावलायनांगौ आरो जेसे हागौ एसे खमायनो बे मा होनो उखुन्दैफोर आगारनायखौ एसे खमायनो थिननांगौ आरो। ना मा बुंङो नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ जोंना दा समावबो जाना फैबाय ओ नोंथांङा आंनो बेबायदि गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय दे दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां नों थांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दोन औ दे।